खोनादों नोंथां।
औ नोंथांङाबो।
औ औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांसिमबो नोंथांङा मोजाङैनो दंना। औ आंबो मोजांङैनो दङ। आं दा कल हरनायनि जाहोना औ। जों दा बैसागुनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां आंनि। एसे सम होनो हागोन ना नोंथां। औ जेरै जों बैसागु होनोब्लाथ जेरै मानसि बैसागु। बैसागु आरो ओ मोसौ। बैसागु नालाय औ जेरै जोंङो औ मोनै रोखोमनि। जेरै मोसौ बैसागुखौनो होनग्रोनोसै आंङो जेरै मोसौ बैसागुआनो फार्स्ट जाग्रोयो नालाय।
औ औ।
औ जेरै मोसौ मोसौ बैसागु होनोब्लाथाय जेरै जोंङो बे ओ जेरै फिथाइ सामथाइजों सानसे सानसेनि सिगां सानसे सिगां। सिगांजों नागिरना लाग्रोयो जेरै खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ जेरै जोंङो फिथाइ सामथाइखौ नागिरग्रोनानै लाग्रोनाय जायो सानसे सिगां मानो होनोब्ला। जेरै जोंङो बे मोसौ थुखै खालि नागिरनाय जाया नालाय जों सानसे सिगा सिगां नागिरनानै दोनग्रोनाय जायो औ आरो। जों बे फिथाइ सामथाया जाबाय जेरै दिग्लि गुटि थाराय थारायनि बे। बेदर आरो जेरै हालदै। ओमफ्राय फान्थाव ओमफ्राय फानलाव होननानै बुङो जोंनिथिं।
नंगौ।
जों बेखौ मोसौ थुखै खालि जोंङो होनाय जायो आरो।
औ औ।
औ आरो जेरै जोंङो बेखौ गल गल हानानै जेरै जोंङो माला। सुनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ आरो जेरै जोंङो जेरै साराय एबा जों खान्थानिफ्राय जेरै जोंङो हांगार। हलनाय जायो आरो ना। जेरै हांगारनि थाखाय आरो जों बे हांगारखौ थाव गोथारजों जोंङो। जेरै मिल मिलायनानै जोंङो जेरै। थगायनानै जेरै जोंङो थारायनि देन्थाजों जोंङो मोसौनाव थुना होयो आरो ना।
औ नंगौ।
औ आरो जों बेखौ थुनानै जोंङो मोसौखौ थुखैनो लाबोयो आरो ना। दैमाइ एबा हाखर।
औ नंगौ, नोंथां।
औ थुखैनानै जेरै- जोङो बे जेरै- फिथाइ सामथायाइखौ जों बेनाव सारना होयो आरो ना।
औ नंगौ।
औ आरो जों सारना होनानै आरो बेहाय माला बे मालाखौ खौ जोङो ओ। बे मालाखौ जोङो औ गानहोनाय जायो आरो जेरै जोङो दै दैमाफोरावबो मोनसे गालांनाय जायो आरो ना जेरै जोङों जों बिलाइजों।
नंगौ।
औ आरो जोङो बे बेखौ जोङो खामसालिफोरावबो आलायनाय जायो आरोना। औ आरो जेरै जोङो मोसौ गुलिफोरावबो औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसौ थुखैनायाव जे मेथाइ खनो बे मेथाइखौ नोंथांमोननि आथिखालाव बाह
औ बाहायो नोंथां जेरै जोङो बे मोसौ थुखैनायाव जेरै जोङो बे फिथाइ सामथायाइखौ सारनाय टाइमाव जेरै- जोङो बेखौ लाव जाब फानथाव जा बोसोरै- बोसोरै ज जेरै फिसा आजायनायफोरखौ जों बेफोरबायदि बिदिनो जों मेथाइ रोजाबनानै ओ बोसोराव फिसा मासे जा मानै जा बेफोरबायाददि होनो आरोना जोङो
औ नंगौ नोंथां।
मेथाइ रोजाबो आरो जों बेखौ रोजाबखां खांनायनि उनाव बेखौ जोङो थुखैखांनानै बे मालाफोरखौ सारखांनानै जेरै जोङो ओ बेनि- ओ जेरै ओ मोसौ थुखैनायनि जेरै फान्थाव जेरै हालदै बेफोरखौ जोङो दैमानिफ्राय खन्ना लांनानै जोङो ओ बेनि बेनि फिथाइ सामथाइजों जोङो खर' लोबो आरो ना। जेरै बेनि मोसौनि लान्जाय बायदि जेरै जोंनि खानाया गोलाव जायो बे बेफोरबायदि आरो ना आबै आबौनि आजै आजौनि दिनाव बेफोरबायदि बुङोमोन आरो आरो जों बेफोरखौ दुगै दुगैयोमोन आरो जेरै जों लानानै थांनानै आरो बैसागु टाइमाव आरो जों बेखौ औ आरो जों बेखौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोथारफोराव फागा गोदान जों हैनाय जायोमोन आरो।
औ नंगौ।
बोसोर गोदाननि आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेहाय एकस' था एक मैगं मैगं जानांगौ आरोना जेरै- जों लाफा लेवा, खंखा बिलाइ, दिंखिया दिंखिया बायदिसिना एकस'था एक मैगं जानांगौ आरो ना जोङो
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जों बेहाय खान्थाल थाइजौ बायदिसिना जानांगौ आरो एकस' ता एक आरो जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' जेरै बे बैसागुखौ जोङो जेरै फालियो जेरै जोङो फुंङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जेरै आलारि बाथि सावनानै जेरै आइ आफाखौ खुलुमो आरो आजै आजौमोनखौ आमाइ आनैमोनखौ जों गासै गोरोबलायनानै जेरै जोङो बैसागुखौ खुङो। रंजालाङो आरो औ। आरो जेरै जोङो गामियारिफोरजों जोङो मोसानो थाङो ज'- ज'नो।
औ नंगौ।
औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै होलांदो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय ले बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो थिग एखे रोखोमै बैफोरबायदि आदबजोंनो बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां ओ आङो दा नोंथांनियाव जोङो जे मोसानायाव जे दामग्रा आगजु बाहायो बैहाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै मा मा आगजु गोमालांनो हमखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जेरैथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनिया जोबोद साबसिनमोन मानोना गोदो गोदो स ओ गोदो सब बुस्थुआनो दङमोन दा थ' जों जों नुनोनो थांला जैरै खाम सिुफुंफोराबो खाम खामफोरखौ जों नुनो मोनो सिफुंफोर खौबो जों नुनो मोनो दा आरो थेवब्लाबो ओ गासै धोरोमारि जेरै बाहायनायफोरा जेरै थोबनो हमबाय आरो बांसिनानो जेरै जोङो ओ केसेट केसेटफोरजोंसो जों बांसिनानो मोसानायखौबो जों बैसागु बोथ राव नुनो मोनो आरो औ जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा जाबथिं बेफोरखौ हारमनि बेफोरखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनला जेरै हारमनिफोरखौबो जोङो बांसिन नानो बैसागु बोथोराव दामनाय नुनो मोनला आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो जोंनि बे थरखा थरखाखौथ' जोङो औवाजोंनो दामनाय दाननो हायो आरोना नोंथां औ औ जेरै जों आखाइजोंनो गाव आखाइजोंनो बानायनो हायो
औ।
बुंनो थाङोब्ला जेरै आगोलनि बायदि दानि जुगा एसे सोलायनो हमबाय आरो। जेरै जोङो मोसानायफोरखौबो मोसानायफोरखौबो एसे आलादा जेरै आजै आजौमोना मोसायोमोन बेफोरबायदि ज' ज'फोरखौ जोङो बांसिनानो नुबांला जेरै गोमालांनो हमबाय दाथ' जेरै ओ सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदिसो मोसायो। जेरै आजै आजौ सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि मोसानायखौ जों नुुनोनो थांला दाबायसायाव
औ नंगौ नोंथां। ओ नोंथां नों नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो थिग बिदिनो बैसाग दाननि सेथि सान खालि जों न'खराव आलार बाथि सावनानै बिमा बिफाखौ खुलुमग्रोयो आरो बोर लाग्रोयो बेफोरबादिनो जोङो सेथि सानखालि बैसागुफोरखौ बिदिनो फालिहर नाथाय नैथि सानखालिनिफ्रायसो जों मोसानाय जों मोसानो लायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो।
बै मो मोसानायाव जोङो गो गोदोनि दिनावहाय खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं लानानै बांसिन सुबुङानो मोसानो रजायो रंजायो मोसायोमोन। नाथाय औ आ थिखाल मुगायावहाय जों बांसिनानो केसेटजों बा बक्सजों मोसानाय नुनो मोनो बेैफोरखौ औ बैफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि जोंनि दा गोदोनि दामग्रा आगजु जेरै खाम सि फुं सेरजा जथा बैफोर गोमा लासैनो गोमालांनो हमगोन
औ थारैनो नोंथां।
आं आं आं मिथिनाय बादिब्ला दा जो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो सेरजाखौबो बांसिनानो नुनो मोनला।
औ थारैनो नोंथां सेरजा सेरजाखौथ' जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनला दा
औ।
आरो जेरै जोङो मोसानायाव नुयोदि जेरै खेराइ मोसानायफोराव सेरजा दामनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै
औ औ नंगौ आरो आरो बेजों लोगोसे गंगना होननाय मानसे दंमोन बै बै दामग्रा आगजुखौबो जों गोबांआनो नुनो मोनला आरो आरो दानि आथिखालनि फंबाय बिनानाव मोना बै दा दामग्रा आगजुखौ सिनायलियानो होन जायो मानो होनोब्ला दानि जुगाव केसेटजों बा बक्स जों मोसानायनि थाखाय बैफोर आगजुफोरा लासैनो गोमालांनो हमबाय आरो आथिखालनि सुबुंफोराबो बैफोर आगजुफोरखौ बावलांनो हमबाय
औ नंगौथारै नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो सात बैसागु जोबखांनायनि उनाव जेरै जोङो खाना जायो जेरै बे हरनाय जेरै थाइसे थाइनै डनेसनखौ जोङो ओ बेफोरखौ जोङो माइरं इसेफोरखौ जों फाननानै जेरै जों खाना जानाय जायो आरो ना गासैबो गासैजोंबो ज' लोगो नांनानै
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो बेहाय जेरै लोंग्रा जेरै जुमाय सेरेब बायनानै आजै आजौमोना लोंनाय जायो खायसेया औ। खायसेआ आरो लोङिफोरा थाबाय आरो जोङो जेरै फिसा बायनानै जायो जेरै अमा बेदर ब्रयलार बेदर जों बेफोरखौ बायनानै जायो आरो। जेरै जोङो बेहाय जानो थाखायबो जोङो जेरै खुंखा दिंखिया आरो जेरै जोङो थालिर फस्ला होननानै बुङो बेखौ जों जानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरै जोङो लोगो नांनानै गासैजोंबो समान गोरोबलायनानै जोङो बैसागु जोबखांनायनि उनावबो जोङो रंजा बाजायै जोङो खानाखौ जानाय जायो आरो
औ ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागो बिदाय बैसागो गो बिदायनि बैसागो जोबथा सानखालि जों जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे फांसन साननै बा सानथामनि हाबाफारि लाना खुंनाय जायो बै फांसनखौ औ नोंथांमोननिओनोलावहाय खुंनाय जायोना जाया नोंथां
औ जायो नोंथां थारैनो। बेवहायथ' जेरै जोङो खेला हांसो खेला जेरै सियारनि खेला जेरै बेफोरबायदिनो गोबां दिरुं बोलायनाय खेला जोङो नुनो मोनबोदों आरो औ थेवब्लाबो बेफोरो गोदोनि बायदि नंलिया गोदोथ' जेरै जायोमोन बेफोरबायदि खौनो जाला दाबो एसे सोलायनो हमबाय पांसनफोराबो औ जेरै ज' ज' मोसायोमोन फांसनफोराव बेफोरफोरबो गोमालांनो हमबाय।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेफोरखौ जों नुुनोनो मोनला आरो औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो जायोना?
औ जायो नोंथां थारैनो। ओ नोंथां जोंनि जोंनि थिंजायबो बैफोरबायादिनो बैसागोखौ बिदायनो थाखाय जोबथा सानखालि साननैनि हाबाफारि लानानै बा सानथामनि लानानै खुंनाय जायो। बै हाबाफारियावहाय जो जोंहा फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे गोसो गुदुं जायो बैफोर बेनि थाखाय जों माखासे खेला दुला बारनाय रोजाबनाय नाय मोसानाय स्टेज प्रग्राम आरि लानाय जायो जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा गासै बेफोर खामानिफोरावनो गोसो गुदुं जानानै बाहागो। आरो जिउआव मोजां लामाजों दावगालांनो थुलुंगा होनाय। होनायनि थाखाय जों बै हाबाफारिखौ लानानै बैसाग बिदायनि हिसाबै खुंनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो। आरो जेरै जोङो बे बैसागु खाथियावनो जेरै। जोङो बे लामा गाथेनाय होनोना बेखौबो जोङो हगार गारनाय जायो आरो बेखौ हगार खांनानैसो जोंनिया ओ ओ जेरै बैसागुनि जेरै मोसानाय बेफोरबायदि जायो आरोना जेरै फानसन बेफोरबायदि जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
खौ जेरै लामा खाथिनाय होनो ना नोंथांमोननिखबो जायोना बेफोरबायदिनो।
औ जायो नोंथां।
औ बेफोरखौ जोङो हगारखांनानैसो गारहोखांनानैसो जेरै लामा गाथेनायखौ ओमफ्रायसो जों
औ औ जायो नोंथां।
अब्ला नोंथांजोंना समाबो जानोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांजोंबो सावनानै खायसे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिना मोनबाय नों। नोंथा औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।